हेलौ नोंथां। खोनादोना आंनि माथोखो?
ओउ नोंथां खोनादों।
थांनिफ्राय फंनैसो बोसोन लानो सानदोंमोन। ओह नोंथाङा फ्रिना फ्रिबा?
ओउ नोंथां। फ्रि दंथयो।
आदसा आं नोंथांनियाव सोंनो सानदोंदि ओह जेनेब्ला जोंनियाथ' गोबां रोखोमनि फालांगि दोङो आरोना जेनेबा माइफोराबो फालांगियावनो गोलैयो बेफोरबायदिनो जोङो बोरमा आरो अमाफोरनि फालांगियारि खालामनाय ओरै सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायोना नोंथाङा?
ओउ नोंथां आं नोंथांनो बुंनोस सानो ओह आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा फालांगि बिथिङाव गोबां दावगाबाय। आह जेरैबायदि जों माइ आबाद मावनानैबो फालांगि खालामनाय नुनो मोनदों। बायदिसिना उफेरा बेफोरबायदि खेथि मैगं थाइगंनि खेथि मावनानैबो जोङो फालांगि बिथिङाव दावगानायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगा जिउ गोनां ओ मोसौ दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरबायदि बिथिङावबो जोङो गोबां फालांगियाव दावगानायखौ नुनो मोनदों दा नैबे बिगियाननि जौगानाय जुगाव मुगायाव फरायनानै साख्रि लानायनि अनगायैबो जोङो
औ नोंथां
बादि फालांगिजोंबो जों जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो ओ जों माइ आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबादखौ जों बोसोराव ओ सरासनस्रा खेबसेखौ जों मावनाय जायो दैज्लांनि समाव। खायफाया मेसें सें बो थोरावबो मावो ओ बैफोरबायदि माइखौ जों दैज्लांनि मावनाय माइखौ जों मेसें बोथोराव हानानै फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो ओ आरो बेखौ गायनायावबो बा बे आबादखौ खालामनायावबो जों गोबां रां खरसा खालामनांगौ जायो नाथाय बेनिख्रुइ बांसिन जों रां मोनो फाननानै। बोथोरफोरा मोजां जा जों मोजां जायो बेनिफ्राय जों बायदिसिना अफेरा खेथि होनना बुङो आबाद बे आबादफोराव जों गोबां गोबां बिबांनि रां आरजिनो हाबावो जेरैबायदि फटल लेस्रा आलु फान्थाव बिलाथि ओ बेफोरबायदिनो जों बिन सयाबिन बुद बेफोरबायदिनि ओ उफेरा आबाद मावनानै गोबां बिबांनि रां जों आरजिनो हायो आरो बेनिफ्राय जों खायसे थि जायगायाव गायनानै दोननाय गय दंफांफोर गय दंफाङा देरनायसिम एसे गोबाव लायो बेखौ बोसोरसे बोसोरनैयाव मोना नाथाय बे गय दंफाङा देरनायनि उनाव जों गोबां गय फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो खेबसेयावनो नै थाम लाख ब्रै लाख बिदि आरजिनायजों खोनादों बोसोराव ओ बिदिनो फालांगि बिथिङाव गोबां दावगालांनायखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बेनि अनगा दा नैबे जिब जुनार जेरैबायदि मोसौ सौ बोरमा अमा दाउ हांसो फाननानै जों गोबां बिबांनि रां नुनो मोनदों ओ जोङो मासे अमायावथ' जों आथिखालाव ओ बयनिख्रुइ खम जों जि रोजाखौ मोनखायो। गोजौसिम जों बुङोब्ला थामजि ब्रैजि बाजि रोजा बिदि मोननाय खोनायो बोसोरसेनि गेजेरावनो आरो औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर सोंबावनो
आदसा नोंथां नोंथाङाथ' फालांगिनि बागै जोबोर बाथ्रा बुंलांबाय। ओ जेनेबा माबायदि खालामबा माबाद मोजां जायो आं सानदों मा ओ जेब्ला ओ अमानि फाराम बानायबाय आङो। ओ बे अमा फाराम बानायनायाव जेनेब्ला अमाफोरफोरखो थाब देरहोनो थाखाय माबायदि आदार जाहोनांगो बेब्ला माबायदि जोथोन लानांगो एबा बिसोरनो थानाय जायगाखौ माबादि जानांगौ बेजों लोगोसे माबायदि जोथोन लानांगोन आरोना बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ नोंथां हागोन। जों आथिखालाव अमा फार्म बानायनाय समाव अमाखौ जों बिगियाननि आदबजों देरहोनायखौ नुनो मोनदों आरो जों गामि ओनसोलाव आगोलनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय खान्थिजोंबो देरहोनायखौ नुनो मोनदों। खायफाया ओंखाम खालाय बिदिनो ओ थास' रुना होयो ओंखाम खालाय होयो मैगं बासि थानायफोरखौ होयो आरो जोंनि सेरेब जौ होनना बुङो बे जौनिफ्राय आगाय आग्लायनाय अफ्रिखौबो जों होनानै गुन्दैजों मिलायनानै होनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय जों बेनिख्रुइ साबसिन जायो बिगियाननि आदबजों बिगियाननि मुगायाव बिगियाननि आदब जों बानायनाय गोबां ओ आदारफोर दं जामुंफोर दं बिसोरनि थाखाय। जेरै सापर दाना बेफोरखौ होनना बुङो आरो आथिखालाव अमाखौ जों मोजां देरहोनो थाखाय सोलोंथाइ होनाय जायो। मोनसे थि जायगायाव जेरै तेजपुरावबो दं। जोंनि बर' हारिनि गेजे राव मनज बसुमतारि होननाय बिथां सासे दं। बिथाङाबो अमानिनो ट्रेनिं बा अमानिनो थाखाय जोंनो गियान सोलोंथाइ होयो। बिथाङा सानथाम फोरोङो सानथामावनो जोंखौ बायदिसिना अमानि सोमोन्दै फोरोङो मा बेराम जायोब्ला मा बिजि मा मुलि होनांगौ बेफोरखौ फोरोंना होयो आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोर दंबावो अमानि सोमोन्दै माबायदि ओ फि सियोब्ला माबायदि दोनोब्ला जों अमाखौ फेदेरनो हायो थाबैनो फाननानै रां आरजिनो हायो बेखौ ओ जों मिथिनो मोनो गोबां सोलोंथाइ होग्रा सुबुंफोर ओंखारबाय गेदेमा सुबुंफोर ओंखारबाय ओ ब्रै थाम मास ओ बा मासफोरावनो फाननाय जों खोनायो। दाइन रोजा जि रोजा मोननाय जों खोनायो। अब्ला अमानि फालांगिया जोबोद मोजां आरो अमाखौ फेदेरनो सानदोंब्ला मोजाङै रां मुलाम्फा खालामनो सानदोंबा न'नि अफ्रि गुन्दैजों फेदेरनायनि अनगा बिगियाननि मुगाजों दिहुनजानाय आदारजों जों फेदेरनांगौ आरो अमाखौ मोनसे थि मोजां जायगायाव दोननांगौ जों हाब्रु दैब्रु दोनोब्ला बेराम आजार थाब थाब जानो नागिरो। जों बेखायनो हायोब्ला पाक्कानि साफा दै आरो साफा जायगा खालामनानै दोननांगौ दैफोरखौ मोजां साफाखौ बाहायनांगौ बेवहाय हायोब्ला जों सुनैबो होनांगौ अमानि जिथु थानाय जायगा जिं जिङाव जों साइद साइदआव सु नै होना दोननांगौ जेन बिनि बिजानु बेक्टेरियाफोरा थानो हाया। आरो जों जेब्लाबो औ अमानि फार्माव हाबनायनि आगोल जों सेन्देल गाननांगौ हायोब्ला सुनैनि दैयाव जों आथिंखौ गानांगौ जेन बेनि बिजानुया जोंनियाव फैनानै जोंनियाव बेराम साफिया। बेनो आरो
ओ थिगानो नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो बुंलांबाय अमा फारामखो जेतुबा माबायदि खालामनां गो माबायदि आदार जाहोनांगौ बेखौ जोथोन लानायनिफ्राय आदार जाहोननिनिफ्राय लोगोसे बेखौ माबायदि ओ बेराम आजार जाब बा नायनांगोन आरो बिगियान आयदाजों फिसियोब्ला मोजांसिन जायो होननानै नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो बुंफोरलांबाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बे बोसोन होनायखौ आंबो इयुनाव नोंथाङा जा जेरैबायदि बुंदों बे बेबायदिनो आङो अमा फारामखौ लुफुंनो सान्दों आरो ना नोंथांनि बोसोन मोननाय जों आंहा एसे थुलुंगाखांनाय फैदों आंहा ओ आगोल आवगायाव बेबायदि बोसोन मोनफेराखैमोन नाथाय नोंथांनि बे मोजां बुजायना होनानै होनायनि थाखाय आं एसे थुलुंगाखांनाय मोनदों दों आरो ना अमा फार्म खालामनो थाखाय ओ बेजों लोगोसे आरो नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंबावनो सानदों नोंथां ओ जेब्ला अमा फार्मनि अनगायैबो जोंहा आलादा -आलादा जिब जुनारनि एबा नानि बेफोरबायदि खालामनो हायो बेखिनिनि गेजेरावनो ओ ना फिसि नानै सासे सुबुङा गावनि नांगौ जानाय फोरखौ सुफुंनो हायोना। आरो बे ना फिसि नायाव मा रोखोमनि खालामनांगौ एबा मा रोखोमनि मा रोखोम रोखोम ना फोरखो फिसियोब्ला एबा बांसिन मुलाम्फा सिन जायो आरोना बेलेग रोखोम फोरनि नाफोरनि ख्रुइ नोंथाङा बे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जों जाय हाखराव जोङो नाखौ फिसिगोन बै हाखरखौ जों गिबियावनो बे हाखराव जाबोर जुथोर दोङो नामा बेफोरखौ साफा खालामना लानाय जाग्रोयो। दैखौ मोजाङै दोननाय जायो बे हाखर खौ जों साफा खालामखांनायनि उनाव बे हाखराव जोङो हाब्रु जानाय मोनसे ओ मुलि बा जिथु हासार होनना बुङो बेखौ जों होयो बेनि उनाव जों नाखौ हगारनाय जायो फिसा -फिसा ना बांसिन बांसिन मोजां ना बुङो दा सिलभार रौ रौ मिरगा ग्रास काट कमलकाट बेफोरखौ हगारनाय जों नुनो मोनो बांसिन मोजां रोखोमनि ना हिसाबै आरो जोंनि ओनसोलाव सोलियो बेफोर नाया फोर नाखौ गोबाङानो जायो। आ बे हाख खराव जों ना हगारखांनायनि उनाव नानि थाखाय आदार जों होनांगौ जायो जेरै बेसरनिफ्राय मोननाय आद्रा जानानै थालांनाय बेसर साख्लि होनना बुङो बेखौ जोङो होयो औ बेखौ जों होयो। ओमफ्राय गुन्दै आरि बिदि अफ्रि आरि जों होयो अफ्रि होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जि आइ टेट मोननो हानाय जौ जौ गोराननिफ्रा ओमफ्राय आग्लायनानै थालांनाय अफ्रि बेखौ जों होयो। औ औ ओमफ्राय बिदिनो गुन्दैबो होयो। आरो बायदिसिना बायनानै मोननाय नानि आदार जों मोनो बेफोरखौबो होनाय जायो ओ नाया बोसोरसेनि गेजेरावनो देरो बेखौ फाननानै जों गोबां रां मोननो हायो।
थिगानो नों थांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय फालांगिरि बिथिङाव। माबायदि खालामोब्ला माबायदि जायो माबे फालांगिखौ खालामनोबा एबा माबे फार्मफोरखौ ना फारामसे एबा अमानि फार्म बानायनोब्ला माबायदि बानायनांगो बेलेग बेलेग स्टेप थायो नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै बुंसारना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
होम
नोंथांखौ इयुनाव आरो फिन नांगौ जाब्ला कल खालामनानै बे बेफोरबायदिनो सोंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा नोंथांखौ बेखिनियावनो आङो बिदाय होनो होनाय जाबाय आरोना एबा दानथ'नायसै